हेल' नों थां हेलौ औ नोंथां नोंथांजों आं दान्दिसे स बाथ्रा रायज्लायनो हा
औ हागोन नोंथां
नोंथाङा दायो आं नोंथांजों अनिमा बसुमतारिनि जि बिमा नों अन्थाइ बिखा जि सल'मा बे सल'मानि सायाव आं नोंथांजों दसे बाथ्रा सावरायनो सानदों अनिमा बसुम दारिनि जि बिमानां अन थाइ बिखा बे सल'मायाव बेयाव आइजोफोरखौ गादबनायनि मोनसे सावगारि बेरखांनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। नोंथाङा बेनि सोमोन्दै आंनो एसे गुवारै फोरमायनानै होगोन नामा?
औ औ ओ बिमानो अन्थाइ बिखा माने सल'माया अनिमा बसुमतारि बिथाङा लिरनाय गांसे माने जोंनि समाजाव जाबाय थानाय गांसे समाजारि सल'मा मिथिबायना नोंथां औ बे सल'मायाव थानाय मा फासे माने जायफ्रा आखु बेरखांदों
औ औ
औ बे स सना हंला बाइखें हां थुलि औ बेफोरबायदि आखुफोरा माने मोनफा मोनफा जोंनि समाजाव मोखथां समाजाव माने जाफ्लेबाय थानाय मोगथां जाथायखौ माने बेरखां होनायखौ मोननो हायो नों थां मिथिबायना औ बे सल'माया मोखथांनिफ्रायनो समाजाव सोलिनाय बे मोगथांनिफ्रायनो बे सल यै सल'माखौ अनिमा बसुमतारी बिथाङा बिमा नों अन्थाइ बिखा बिदि बुंनानै लिरनाय जादों नोंथाङा मिथिबाय ना? औ बेयावहाय आइजोनि आइजोनि दुखुनांथाव बाथ थ्रा आइजो गादबनाय इनि आइजो स सान्थौ माखासेफोरा माने बे सल'मायाव हाबनायखौ मोननो थाङो। नोंथां मिथिबायना औ मानो होनब्ला बेयाव हाय आइजोआ जे समाजाव माबायदिहाय माने गादब जायो जोंनि बर' समाजावल' नङा माने गुबुन गुबुन समाजावबो माने आइजोफोरखौज जे माने आइजो हिन्जाव जे हिनजाव माहारिया जे माबा मोनसे माव बहा गोन। न'खर सामलायन हा थाया। बिनिफ्राय गाव गावनि न'खरनि जुलिखौ लांबाय थानो हाया बेफोरबायदि होननानै जोंनि बर' समाज जाव ल नङा गुबुन समाजावबो माने
ओ औ औ
सैबो न'खरावहाय माने हौवा सासे गथ थ गोनां जायो जायखौ माने जुलिखौ लांबाय थानो गोनां जायो होननानै माने जोंनि समाजाव मानसिफोरा गोबां माने बेबायदिहाय साननाय दंङ नोंथां मिथिबायना
औ नोंथांङा
मोनफा बे बायदिखौ लानानै जाहोनफोरखौ लानानै बिथां अनिमा बसुमतारी बे बिमानि अन्थाइ बिखा बे सल'माखौ बिथाङा लिरदोंमोन
ओ ओ
बेहाय आइजो बेवहाय आइजोखौ नेवसिनाय आइजोआ जे जुलिखौ फेहेरनो हाया आइजोआ जे गावनि आथिङाव गावनो गसंनो हाया नखौ सामलायलांनो हाया बे बेफोरबायदि बाथ्राखौ माने बेयावहाय बुंदों आइजु माने बे सल'मायाव जुबुर माने गेजेन थाखोनि बेबायदिहाय खालामनानै बे सल'माखौ लिरलांनायखौ नुनो मोनो ओ जायखौ जोङो स'ना खो स'ना नि गेजे नुनो मोननाय जायो मानो होनब्ला स'ना बायदिहाय जोंनि बर' समाज बिजाबाव मोननो हायो
औ औ
खौ माने हांथुलि स'नानि बिफाया सासे ओ हांथुलि मुं बिनि बिफा बिनि बिमानि मुङा हांथुलि ओमफ्राय बिफानि मुङा जादों बायखें
औ औ
बाइखेंनि जा आखु बे आखु नि गेजेरजों बेखौ नुनो मोनो। जे आइजोखौ माने गोनांथि गैया बायदिहाय खालामनाय नेवसिनाय गिजिन साननाय जायखौ पायखेंआ गावनि उन्दै फिसाजो सना खौ मानिन्दियाव सिनानै अन खां हरनायनि आखुखौ बेवहाय दिन्थिनाय जादों नों निसिम मानो होनब्ला जोंनि समाजाव बे बेफोरबायदि गोबां जाहोन जाथाय बेफोरबायदिखौ जोङो माने मोननो थांङा जायनि न'खराव माने बेबायदिहाय फिसा हिन्जाव थायो बेबायदि न'खराव गावनि हौवासा बा गथ' सासे नांगौ सानै नांगौ बेबायदिनो जोबोर गोनांथि जानानै उम जाहोयो हिनजाव गथ' जोनोम जायो बेफोरखौ फिनानै न'खराव गोनांथि गैया फाननानै मा खालामनाय जायो माने गुबुनल' खांनो हरनाय जायो मिथिबायना
औ औ औ
मानोना आइजोखौ गेजेन होननानै साननाय जायो। आइजोआ जे ओरैनो जनायनि थाखाय थानाय आयजोआ जेबो खामानि मावनो फोरोङा आइजोआ खामायनो रोङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै राय बिथां अनिमा बसुमतारिया बे माने सल'माखौ लिरलांनाय जादों नोंथा मिथिबायना।
औ औ
नंगौ। बेबायदिनो सना आखुनि गेजेरजोंबो बेफोरखौ मोननो हायो सना खौ उनावहाय माने जिवलान बिखौ गावनि बिमा बिफाया गावनि असे बिमा बिफाया नेवसिनानै हिजाव फिसा होननाय नेवसिनानै जेहा बेखौ मोननो हरो अब्ला बियो उनावहाय लास्ट थैनो गावनि खांन' लांनाय गामि।
औ औ।
न' खाथिनि बे मानसिफोरनि न'आव बिथाङा जेब्ला उन्दै समाव गेलेनायाव थांदोंमोन। अब्ला बै समाव माने बै जाथाय खौ बिथाङा माबायदिहाय बिखौ खांनो हरदों हिनजाव फिसा बुंनानै नेवसिदों बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ होमब नै मिथिनो मोनदोंमोन नोंथाङां मिथिबायना? औ बेबायदिनो उनाव बिथाङा गावनि गोसो सिङाव मोनसे लादोंमोन जे ओ आंबो माने हिन्जाव फिसाल' हिनजाव हौवा फिसायल' फिसा नङा हिनजाव फि खुयाबो माने गावनि आथिङाव गसंना नै माबा मोनसे जे मावनानै गावनि न'खरखौ सामलायलांनो हायो। बेबायदि आ खुनि माने सना आखूखौ जों बेयाव मोनो हा हो जाय खौ जोङो स अमाजों मोनबाय थागोन औ। दे बेदिब्ला नोंथाङा माने बिनि सोमोन्दै हयथ' आंनि स मोजां बुंनो हागौ जानांगौ नोंथां ।
औ नोंथां नोंथाङा औ नों नोंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जि अनिमा बसुमतारीनि जि बिमानो अन्थाइ बिखा बे सल'माया आयजो गाथबनाय एबा आयजोखौ गाहाय थाखोनि होननानै साननानै गथबना दोननाय बे सावगारिखौ जोङो बे सलमायाव जोङो मोननो हादों अनिमा बसुमतारी बे बेयाव बे पनबि मान मन थायबाय काबजि सल'मा बे सल'माया थाया सैथो जथायजों जेबो सोमोनदै गैया नाथाय मोगथाङाव जानो हाथाव एबा जोंनि बर' स समाजाव जाल्फेबाय थानो हाथावथाव बेबायदि मोनसे सावगारिखौ बोना लाबोनानै मोनसे सोरजिलु मोनसे सल'मा महरै बे सल'माखौ बिथां अनिमा बसु बसुमतारिया जोनोम होनाय होनाय जादों आरो बे सल'मायाव नों गौ आइजोखौ गेजेन साननाय एबा आइजोखौ जेरावबो उदाय रोङै आरो आइजोखौ जेब्लायबो गादबना दोननाय आरो आइजोखौ हेव खालामनाय बेबायदि सावगारिखौ जोङो मोननो हादों जेरै बानो आखल बे स साना आखलनि गेजेरजों लिरगिरि बिथांआ आयजोनि जि दुखु गोनां जे समाजाव मोनसे गोनां सावगारि बे सावगारि अनेमा बसुमतारी बोनानै लाबोदों सना बादिनो जोंनि बर' समाजाव जानो हाथाव एबा हान्थुलि हान्थुलिया फिसा हिन्जाव गैजायैनि थाखाय फिसाइ बाइखेंजों जिबायदि गाज्रि रांफोर बाहायजानो गोनां जादों आरो ब्रायजानो बुजानो गोनां जादों बेबायदि थासारियाखै । बर' समाजाव जानो हाथाव थाव एबा गो जाथाव थाव एबा जाबाय थानाय मोनसे बेबायदि थासारि अनिम बसुमत तारिया बोनानै लाबोदों बिनियाव फ्रायै सनाया सना आखला हिनजावसा जानायनि थाखाय जोनोम जानाय लोगो लोगोनो जि संख्रि दौनानै बुथारजानो नागिरनाय आयजोआ जे जेरावबो उदाय रोंङा आइजो आ नखर खुंनो हानाय गोहो गैया। बेबायदि आइजोआ जेन न फोरखौ सुंथानो हानाय गोहो गैया बेबायदि मोनसे साननायनि गेजेरजों जेन सना आखलखौ उनदैसि सिगांवानो संख्रि दौनानै बुथारनो नागिरनाय बेबायदि मोनसे थासारिखौ जोङो मोनबोदों । बेबायदिनो नोंथां । बे सलमायाव नोंगौ थारैनो आइजोआ जे बयजोंबो गेजेन सानजायो बे सावगारिया बेरखांदों नाथाय आइजोआ गेजेन नङा आरो आइजोआ ब बो आइजोआ बो गोख्रों ब बर आइजोफोरा गो आरो आइजोफोराबो नखर संनो हानाय गोहो आरो नखरखौ सु सुंथानो हानाय गोहो बे फोर गोहोफ्रा दोंङो दं एबा बे बैफोर सावगारि खौ अनिमा बसुमतारिया अन बे बिमा नों अन्थाइ बिखा सल'मायाव सना आखलनि गेजेरजों बेरखांहोनायखौ जोङो नुनो मोनदों मानोना सनाया हिनजावसा होननानै मुगै जानायनि उनाव गुबुन न'खराव खांनो हरजानायनि उनाव बियो गोबां मोजां सोलोंथाइ ला नाइनि गेजेरजों बियो गावनि जिउआव गावनि नाजानायनि गेजेरजों आरो बे हिनजावसा माहारि बे हिनजाव माहारिया जेन मुगै जानायनिफ्राय उदां जायो बेनि थाखाय बियो गोसो मोदोम जिउ होनानै गावनि सोलोंथाइ लानायाव नांथाबदोंमोन। आरो जायनि गेजेरजों बियो सोलोंथाइ लानायाव जा फुंसार जानानै बियो सासे प्रफेसार जाहैनो हादोंमोन आरो बि बिमा-बिफाखौ नायनो हादोंमोन बेबायदि दिनो आइजोआबो गजेन नङा आरो आइजोआबो न'खर सुंनो हायो बे बाथ्राखौ अनिमा बसुमतारिया बिमा नों अन्थाइ बिखा सल'मानि गेजे जों बेखां होनाय खौ जोङो नुनो मोनदों। दे बिदि औ दे बिदिब्ला नोंथां जों दिनै बेसे खिनिआवनो दोनथ'नोसै । उम।